औ दाय खोनायाखैमोन ओइ दाउ सिथारनायावसो दं नै फंबबाय दाउ सिथारगासिनो
ए मा मा ओख्रिलै
दाउखौनो सिथारदों दाउजों माजों जागोनथाय
ए
ओ संथवाखै मा खालामगासिनो दं नोंहालाय
दंङ ओरैनो आंबो
ए
उम बायदिनो संखांबायो औ
मा-मा ओंख्रि
माबासो दालि भ भाजा
ए दामानि मा खालामगोन नआव गैया
दंङ दामाने ओरैनो बेकार नंला
आंबो आरैनो दंला बायो न आवनो न माने आमायनाव
ए ए
उनाव फैखायो गोजौआवसो दङ। हो? खोनाया औ । खोनाबाय । मा?
आंनावसोबाव हरदेरदोंदां
माने माबा जाखो ना माखो मोननैबो ज' जाखो ना माखोथाय
ज' जानाय नङादां ओरैनो नाम खमनायलस खमनायनायसो जागोन दा ।
माने नाम देखायबाय थादों आरो ना नै
मा नाम देख
ए आंनाव हरगासिनोसो मोनदां ।
उम
ओमफ्राय मानो बै जाय हरग्रा बिनि नामा नुजाफैगासिनो । ओंखायनो सानबाय नोंनियाव दानजागोन माखोथाय सानबाय आङो ।
दान जायाखै ।
ए आंनावहाय माने बै सम खारनाया देखायाखैना ।
ए आंनाव देखायगासिनो नै ।
ए दा नों समा जाबा नों दानहरबानो जाबाय आंनाव देखायासै बिनै
औ ।
ओमफ्राय दाासान्दि मा खालामगासिनो?
ओरिनो दङ । नोगोरमायावसो दंफैया आमाइनाव टि नोगोरमायाव ।
ए
उम
गैला निरा गिदिर फै
रायलायनो रों बिदिनो जायोलै ओमफाय रायज्लायै रायज्लायैनो दस्राया गुबुन माबायासो थाङो।
उम
सेदेरला जोबनोसै
बायो माने माबाजोबोनो
नों दासिम सा बिसिबांसिम रायलाय
दाबो द'ल' जादों
ओ
द'
मोजांनो खोनाफैयासै। औ दासो खोनादोंमोन।
दल' जादों नोंनालाय बेसेबांसिम थांखो? खोनादोंना खोनायाखै?
मानि बिदि औ ओ
थाबथाबाय थादों।
एसे सारबारफ्राव माबा जादों खोमा दां।
औ बेनथ' आरो
उ मोन नोंहा राङा? एसे माबा खोनादोंमोन। दहाय बांसिन खोनादोंमोन दा बांद्राय खोनायाखै।
सोरगिदिं गिदिंग्रानि आवाज खोनादों
बिदिनो खोनादों एसे
खोनाबाय
हो